खुलुमबाय नों खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा सम दङब्ला एसे ओ आयदानि सायाव रायजलायजागौ नामा नोंथां?
औ नंगौ हायो नोंथां राय्लायजागोन।
बिदिब्ला आयदाया जाहैबाय जोंना मा ओ बैसागुनि बागै एसे बर'नि बैसागुनि बागै ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा एसे फोरमायजागोन नामा नोंथाङा ओ जेन ओ जोंनि बर'आव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो।
नंगौ नोंथां। अ जोंनि दा बैसागुआथ' जोंनि आ जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै आ जोंनि मोनसे फोरबो होनजायो आरोना बेखौ दा बेनोथ' जोंनि गुबैसिन फोरबोआ बेनो होनजायो बैसागुखौनो बांसिन जों मानिनाय जायो आरोना। जोंथ' खोनानो मोनदों। गोदोनि समावहायनो बैसागोखौ जोंनि बर' माहारिनि सुबुंफोरा मास मोनसे बा दान मोनसे मानिनाय जायोमोन होननानै। नाथाय दायो बे बेफोर खौ जों खमिलांनाय नुनो मोनदों दायो जोंहा सप्तासेफोरखौ जों फालिनाय जायो आरोना। बैसागुखौ औ दा बेबायदिनो बैसागुआ जोंनि ओ जिथुबा गोदान बोसोर जोंहा मिथिंगायाबो जोबोद समायना महरजों बुंफबजोबो जेरै बिलाइ गोदान खिलियो दाउसिन दाउला दाउ खौवौ गाबो नङा होमबा? औ बेबायदिनो अखा हानायजों सोमखोर मिथिंगा मोनदों बा माने सोमखोर जायो आरो गासैबो मिथिंगाया गोथां महर लायो। बेबायदि जायो गोदान बोसोर होन्नानै जों बेखौनो मानियो। आरो आ जोङो बैसागुनि से थारिख जिथुबा जोंनि ओ जोंनि बे जोंदि सानोना जोंनि केलेन्डार दङ जायखौ जोङो बैसाग जेठ आसार सावुन आनसिन काति होनना बुङो औ बे केालेण्डार डारनि से बैसागुआवहा जों ओ बैसागुनि से थारिकखौ जों मानियो आरो गोदान बोसोर होननानै थ बेनि सिगाङावनो आ बैसागुनि से थारिखनि सानसे सिगाङाव ओ बे आखालि जों जोङो मोसौ बैसागो मानियो। मानोना मोसौआ जोंनि हारिनि आंगो मोनसे जुनार नङा होमबा मानोना जों मोसौजोंनो आबाद मावो। हालेवनानै आबाद मावो बा जों मोसौआनो जोंखौ आबाद मावहोननानै बा जोंखौ माइ गायनायफ्राव मदद खालामनानै जोंखौ माइरं बा ओंखाम मोनजाहोयो नङा होमबा बेखायनो जों मोसौखौ जोबोद गोजौ थाखोआव दोनदों आरोना बे जुनारखौ जोङो मानो होनबा जों बेखौनो फुजियो जियो बे बैसागुनि से थारिखनि सिगांखालि सानसे सिगाङाव जों बेखौ फुजिनानै आ जों बेखौ बिबार माला गानहोयो बा मोसौखौ थुखैयो थुखैना साफा खालामनानै गोदान दिरुंजों जों बेखौ खा आरो बेबायदिनो बेबो बे सानखालि जों बिसोरखौ हगारनाबो होयो सानसे हगारनानै बिथांमोना गाव खुसि बायदिहै जेरावनो थांनानै गांसो गोरलैफोर जाहैनो हायो आरो गांसो जाना फैफिनो नआव आरो फैफिननानै बिथांमोनखौ गोदान दिरुंजों खानाय जायो आरो गलियावहा मोसौ गलियाव दोननो हायो आरो आरो बेबायदिनो फुजाबो खालामनाय जायो मोनाबिलियाव जेरै उखुन्दै होयो बिथां थामफै खारनो थाखाय आरो जोंनि आ न'नि दर दरखं मोखां दरखं नङा बेयो मा होनो जोंनि लांगोना मोखाङाव मा जोङो बेबायदिनो जुजाय आरो माबा माबि बिबारजों जों बेखौ सावनानै जोंहा ओ सुवा सुथाफोरखौ जों होखारनाय जायो आरो
औ औ नंगौ
अबस्थाफोरखौ होखारनाय जायो आरोना बेबायदि सावनानै आरो जोंहा बिनि उनखालि सानसे सिगाङाव अ बैसागोनि से थारिखआवहा ओ जोंहा बेव मानसिनि बैसागु जायो जों गिदिर गोलावफोरखौ जों सनमान होयो जों खुलुमो बिथांमोनखौ आरो जों गोदान गोदान जि जोम गानो गस्ला लमपेेन गाम सा आरनाइ गोदान लायो जों बे सानखालि औ बेबायदिनो गथ फोरखौ अनो गिदिर गोलाव गोलावफोरखौ जोङो खुलुमोबा सनमान होयो आरो
औ औ नंगौ नंगौ
जोङो रंजायो खाम सिफुं जथा सेरजा गंगोना बेफोरबादि बरनि दामग्रा आगजुफोरजों जों ओ दामनानै मेथाइ खननानै जों गामि गामि बा नखर नखर हाबनानै जोङो मोसानानै गोदान बैसो बैसागु बा गोदान बोसोरखौ जोङो बरायो आरोना नोंथां औ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै खालामनाय जायो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङा दानिसो बुंलांनाय बायदिनो जेनबा जोंना ओ बैसागोआ मोननै बाहागोआव राननाय जायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय मानसि बैसा गु एबा ओ जेनेबा मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागुआवहाय बिदिनो ओ मोसौ बैसागुआ जाहैबाय मा जोंना से खालारनि ओ बैसागोनि से खालारनि सानसे सिगां औ फालियो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बे जोङो मोसौ बैसागु फालिनायनि आरो सानसे सिगाङावहाय जोङो मा मोसौ बैसागुआव नांगौ मुवा बेसादफोर नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां बेखौ फालिनो थाखायबा एबा मो बेखौ जोङो थुखैनाय जायो मोसौ बैसागु खालि बेयाव नांगौ बेसाद मुवाफोरखौ जोङो सानसे सिगाङावनो नागिरखानानै लानाय जायो जेरैहाय जोङो ओ हाग्रानि ओ बिदिनो मैगं नांगौ जायो जेन'बा हाग्रानि ओ जेरैहाय जोङो थाराय गाज्लि बिदि हाग्रानि बिफां लाइफांफोरबो नांगौ जायो थाराय गाज्लि नांगौ। बेनि उनावहाय दिगलिलिटि बेनि उनावहाय जोङो न'आवनो मोननाय जेरैहाय खुमब्रा लाव फान्थाव बायदिसिना नांगौ जायो हालदै आरिखौ बेनि उनावहाय जोङो ओ। दखान एबा गलादारनिफ्राय जोङो ओ दुरुं मोनसे ओ मोसौनो गानहोनो थाखाय जों लाबोना दोनफैनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो मोसौनि बै सानखालि जोङो ओ मोसौनि सानखालि मोसौखौ जों थुखैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जायो जेरै ओमफ्राय जोङो बे लाबोनाय बिदिनो फिथाइ आरिखौ जोङो हानानै लानाय। जायो माला सुनो थाखाय माला सुनो थाखाय जोङो ओ। औवा ससे दाननानै बेखौ आरं जिरनानै लायो आरं जिरनायनि उनावहाय जोङो। ओ माला सुनाय जायो माला सुनो थाखाय जोङो हाखानानै दोननाय बेखौ जोङो। ओ। मोननै बाहागोआव खालामनाय जायो। मोनसे बाहागोखौ जोङो। ओ माला सुनो थाखाय ओ हानानै लानाय जायो बे माला सुखांनायनि उनावहाय जोङो मा। ओ। ओ बिदिनो दो एबा दोफ्रा बिदिनो न'आवनो थाखानाय हांगार। बेखौ जोङो ओ थाव गुबैजों लाइ जौ लाइयावहाय जोङो बेखौ एरखुना लानानै जोङो मिलायनानै जेन'बा बेखौ। फोननानै लानाय जायो। थाव गुबैजों बेनि उनावहाय जोङो बेखौ मोसौनो फोननो थाखाय बानायनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो औवा एबा थालिरनिनो। थालिर बिलाइनि जोङो ओ। बिदि गान्थिखौ जोङो हानानै लानाय जायो मोनथाम बाहागोआवहाय ओ। बेखौ जोङो मोसौनो फोननो थाखायनो बानायनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ। मोसौखौ थुखैनो न' खाथिनिनो। फुख्रि एबा दैमायावहाय जोङो लानानै थांनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बेयाव। गासैखौबो जेरैहाय जोङो ओ। माला सुनाय एबा जोङो ओ खावसे आलदा दोननानै हानानै लानाय बेखौ जों लानानै थांनाय। जायो दैमा फारसे एबा फख्रि फारसेयाव लाना थांखांनायनि उनावहाय जों मोसौखौ थुखैनायनि जाय जोङो मा मोसौखौ थुखैनाय थुखैयो थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मा बे ओ ओ हानानै दोननाय आलदा मोनसे बेखौ जोङो मोसौनो सारस्रोनाय जायो। मोसौनो सारस्रोनाय थाइमावहाय जोङो मा खोनानो मोनदों। आोलनि गोदोनि आबै आबौ मोनाहाय मा बे मोसौ थुखैनाय थाइमावहाय सास्रोननाय टाइमावहाय जोङो मोनसे गान दङमोन होननाय खोनादों मेथाइ रोजाब बोमोन होननाय खोनादों बे मेथाइखौ खोनानाय मथेैहाय जोङो मा लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै जों बे न'खरनि मोसौआ एरबाय था एबा बारायबाय था। बिदि बुंनाय खोनानो मोनदों। बेनि उनावहाय जोङो। मोसौखौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो बै ओ लाबोनाय ओ हांगार एबा थाव गुबैजों लगायनाय हांगार बेखौ जोङो दुसुमिखौ मोसौनो फोननाय जायो! जाहाथे जोङो ओ मोसौखौ ओ बेदिनखालि हगारनाय जायो नङा होमबा नोंथां बे मोसौ हगारनायाव जोङो जाहाथे ओ हाग्रानि लेवख्रा मोसाफोरा जाहाथे मोसौखौ जाया अरा बिनि थाखाय जों बेखौ फोननाय जायो हांगारखौ ओ बेनि उनावहाय बेखौ फोनखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौखौ हगार हरनाय जायो आरो ना! सानसेनि थाखाय बेनि उनावहाय जोङो फुराना ओ बै बेनो मोसौनो गानहोनाय दुरुंखौ जोङो हास'नानैहाय ओ बेखौ दैमायावहाय बावनाय ओ एबा फुख्रियावहाय बावउनानै फैनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो हरावहाय मोसौआ जेथिया न'आव फैयो बेहाय दुरुं गोदानखौ जोङो न'नि सिथ्ला एबा ओ लामाजोंहाय जों फुज एबा ओ बावनानै एबा खुुलुमनानै बेखौ मोसौनो दुरुं गोदानखौ गानहोनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो अखानायै मानसि बैसागु नङा होमबा नोंथां मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो जोंना बेखौ बे मानसि बैसागु खालि जोंना मा ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां स्र' स्रिं जानानै जोङो मा ओ न'खरनि गासैबो गेदिर गोलावफोरखौबो ओ माने ओ बोर लानाय एबा खुलुमनाय औ नंगौ नोंथां औ खुलुमनाय जायो साथि सावनानै बेनि उनावहाय बोर लानाय जायो आरो ना मानसि गेदेर गोलावनिफ्राय ओ एबा उन्दैफोरखौ अननाय होनाय जायो जोंना बेनि उनावहाय जोङो बिदिनखालिनो जोङो ओ बिदिनखालिनो जोङो माने ओ बेहाय जोंना हाग्रानि मैगं खानानै माने जानाय जायो आरो ना नोंथां
औ सेजौ से बिद हाग्रानि मैगंखौ होनदों नोंथाङा औ सेजौ से बिद हाग्रानि मैगंफोरखौ जों खानानै गोखा गोखै जायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां जाहाथे जोङो बेमार आजारनिफ्राय एबा गोदोनि आबै आबौमोना बुङोमोन मा बेमार आजारनिफ्राय जानगार जा थों जाहाथे बेमार आजारफोरा खारथों बिदि होननाय खोनादों आरोना नोंथां बिनि उनावहाय नेक्स्ट दिनखालि जोंना मा मोसानो ओंखारनाय जायो आरो नोंथां नेक्स्ट दिना खालिसो बे मोसानो ओंखारनायाव जोंना मा ओ बिदिनो खाम जथा बायदिसिना लानानै जोङो ज' जाय गासिबो बोराय बु रै आबै आबौमोन जेरैहाय सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय ज' थांनानै नखर नखर एबा गामि गामि मागियो हैनाय जायो आरोना माइखांनायनि उनावहाय जों जोब था लास्ट ओ बिदिनो स्नि दिनसो जोङो स्नि सानसो जोङो मोसानाय जायो बेनि उनावहाय जोङो जोबथा लास्तखालिहाय जोङो मा गासिबो रायजो राजा गासिबो गामि गंसेयैनो जोंना मा ओ ओं ओं बोथिसे ओंखाम जानाय जायो बे बोथिसे ओंखामखौनो जोंना मा लावखार ओंखाम जानाय बुङो आरोना नोंथां बिदिनो जोंना बैसागु फालिनाया बिदिनोसै आरो बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो बारबाय नोंथांनिफ्राय बैसागोनि बागै एसे मिथिना मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नों
औ नोंथांनिसिमबो गोजोनबाय दे औ